अ नोंथाङा दायो
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ नामा?
औ दङ नोंथां।
बिदिब्ला जोङो दसे
हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ। हेलौ। नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ।